औ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ दायो नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ आङो फ्रियैनो दङ नोंथां
बिदिब्ला जों मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे
खोनादोंना औ जोंनि टपिकआ जाहैबाय औ जोंनि टपिकआ जाहैबाय दानाय लुनाय
नोंगौ
औ जों ओ बयबो मिथिखायो जे बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो ओ न'आवनो एम्फौ लाथा ओ बो फोसि फिसिनानै ओ न'आवनो खुन्दुं बानायनानै ओ दखना फास्रा आर'नाइ गामसा बेफोरबायदि जिफोरखौ दाना नै गावनो ओ न'आवनो दानानै गानदोंमोन नाथाय आथिखाल आथिखालबो दानायखौ नोंथांमोननिथिं नुनो मोनो नामा नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथाङा जाय खोथाखौ बुंदों बेफोरो सिगां समनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि समाजाव सोलिबोदों आथिखालावबो बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो बेबायदि दानाय लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो आरो गोबां बर' आइजोफोरा आथिखालाव आखा फाखायै सि दागासिनो आरो जोंनि गेजेराव दानानै गावजों गाव फानलाय बायलाय खालामनायनि गेजेर
औ नंगौ नोंथां
माखासे बुस्थुआ जोंनि गेजेराव सोलायनाय फैदों
औ
सिगां समाव जोङो आगरफोरखौ जोंनि आखाइजोंनो फारि फारि गनसि गनसि गंसे गं-गंसे गंनै
औ
आगर दानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बे आदबखौनो सोलायनायनि एसे मदारनआव लाबोनानै जोङो जेखार जेखाद बाहायनायनि गेजेरजों गोबां गुबुन गुबुन माखासे जिब जुनारनि आगर बिबारनि आगर बिलाइनि आगर फिथाइनि आगर होनानै जों बि-बिबारफोर जोंनि सि गानग्रा दख'नायाव दानायखौ जों मोननो हायो आरो दा बेनि गेजेरजों जोङो समजों लोगोसे बेफोरबायदि आगरफोरखौ मोननो हायो आरो मोजांबो नुयो माखासे सिगां समाव जोङो नों नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो ओ सिफोरखौ जों माखासे बिलाइ बिलाइ माबे मानिबा रोदा मानिबा बिगुर सोमनानै जों खुन्दुंखौ गाब होनाय जायोमोन नाथाय जों आथिखालाव खुन्दुंफोरखौबो जों बाजाराव बायनानै माखासे गो गुबुन गुबुन मोजां मोजां गाबनि खुन्दुंफोरखौ जों मोननो हायो दा जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि गाब सायखनाय बा आगर सायख'नायाव जोबोद आखा फाखा सिगां समनिफ्राय
औ नंगौ
सिगां समाव जाय बर' आइजोया ओ दख'ना जोमग्रा गामसा बेबायदि दानो रोङो बेबायदि हिनजावफोरा माने बर' समाजाव हाबा जानो गोब्राब मोन संनो खाव
औ
हाबा जानो गोब्राबमोन होननानै जों खोनानो मोनो बेनिखायनो जों बै समनिफ्रायनो जोबोद माने बेफोराव जोंनि बर' आइजोफोरा गोसो होथाबनानै गावनि सोलोंबोनायखाय आथिखालावबो जोबोद मोजां मोजां सिफोरखौ दायो आरो गानो आरो
औ नंगो नोंथां
माखासे जोंनि आथिखालाव ट्रेन्दिं हिसाबै जों मोनबाय थानो हायो बोसोरफ्रामबो जोङो बैसागु समाव दख'ना जेरै दख'ना माखासे बेहाय आगर बिराद खम जायो थेवब्लाबो माखासे जोंनि बर' आयजोफोरा बैसागु समाव बे बिदन दख'नाखौ बयबो सिख्ला बुरि उम गानो आरो ब्लाउस गोजा गानो दख'ना आरो जोमग्रा माखासे जेरै मा होनो बे जोमग्राखौ
औ
साद्रि एरखोनाय होनो औ रेग रेग साद्रि एरखोनान बेफोरबायदि बुङो दा बेखौ लानानै जोङो रंजा बाजा माखासे बैसागुआव जों गाजा गोमजायै मा- यै फालियो बे बे मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे सिनाय सारजानाय आरो बे समावबो बयबो गानथारि माखासे सिख्लाफोरबाबो माने बेै समाव बिदन दख'नाखौ गाननानै माखासे फट'क लागोन रिल्स बा
मोजां मोजां माखासे बेरायनाय मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि नागारनो हायि द खना होनब्लाबो जों बांद्राय बुंनाय जानाय नङा
औ नंगौ
बेजों लोगोसे जों आथिखालाव मोनबावनो हायो माखासे
औ
मा होनो ओ दख'ना सेट होनदो नङा होमबा
औ नांगौ नोंथां
दा बेफोरबायदि दख'ना सेटफोरा बाजाराव खुब बयजोंबो अनसायजादों दा बिसोरनि बेसोरनि बेसेना ओ नै रोजा जिद'जौनिफ्राय लानानै नै रोजा ब्रै रोजासिम जोङो मोननो हायो। दा आं सानो ओ बेफोरबायदि सिखौ जोंनि बर' आइजो आथिखालावबो सोरजिनानै गानगासिनो बे मोनसे खुब गावजों गाव मोनसे गोग्गाथाव आरो।
औ ओ औ खोनादों नोंथां।
दा औ औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि दख'नाफोर खौ आथिखालाव सोरजियोना।
औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला आ-आथिखाल जोंनिथिं दख'ना दानायखौ जों नुनो मोनाखै। आ नाथाय गामसा आ मेख्ला बेफोरबायदिखौसो माने दानाय खौ नोदों जोङो
नंगौ
औ गोदो आबै आबौमोननि समाव ओ दायोमोन नाथाय आथिखाल दाया ओ बाजार हाथाइनिफ्रायनो बायनानै गानो बयबो
नंगौ
हेलौ औ खोनादों औ औ नंगौ नोंथां
औ आं मोनसे सोंथि सोंनो लुुबैदों नोंथांनियाव
औ नंगौ नोंथां
नंगौ ओ आथिखालाव जे नों थाङा माखासे गामसा
औ
मेख्ला बेफोरबायदिखौ दानानै फानो दा बेफोरबायदि। ओ दानाय सिफोरखौ
औ नंगौ
फानो ना गुबुन जायगायावबो फानहरनाय जायो
औ नंगौ नोंथां ओ बिदि फाननाय जा ओ जाया जिखौ न'आव गाननो थाखायनो दानाय जायो ओमफ्राय बेफोरखौ फानोबाथाय ओ मेख्ला गांसेयाव ओ ओ नै रो ओ नैजौ बाजि थामजौ बाजि बिदि मोननाय जायो आरो ओमफ्राय गामसा गांसे ओ फानोबबो बि ओ नैजौ जौ नैजौ बाजि बिदि मोनो। आखाइजों दानायखायनो एसे मुलाम्फाया औ बारा बेसेना औ
ओ न'आव नो थाखाय बय
नंगौ
बिसानाव जि दायो नङा होमबा?
औ नांगौ नोंथां।
जोबोद मोजां अब्ला नोंथांमोननि ओनसोल
औ।
माखासे संसार जानायनि खामानि मावनायजों लोगोसे न'खराव गोनां जानाय हौवाफोरनो गोनां जानाय जेरै गामसा खर' खानो थाखाय फालि बेफोरबायदिखौ दायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोङो ओ
इन्दि एम्फौनि खुन्दुंजों सि दायो ना दाया?
ओ जि दायो। बिदि ओ इन्दि खोनदुंजों दायो। फा ओ जोमग्राफोर दानाय जायो‌ औ नंगौ। जोमग्रा ओमफ्राय
थ' आथिखालनि आथिखालनि ओ हाथाय बाजाराव गोबां जों मोननो थाङो। दा बेबायदि ओ सिफोरखौ इन्दिनि सिफोर खौ गोबां मावनाय जायो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव ना एसेल' मावनाय जायो?
ओ एसेल' मावनाय जायो ओ फाननो थाखाय नङा गाव गावनि गाव लानो ला नो थाखाय ओ दानाय जायो आरो। जोमग्रा दानाय जायो। ओमफ्राय सोरबा सो सोरबा स्कापबो ओ माबा दायो। ओ गोदो गोदोथ' बिदिनो औ हाथिखाल ओ इन्दिनि बेबायदि जोमग्राफोराथ' गांसेयावनो ओ औ माने जिदाइनजौ, नै रोजा। थाम-थामजौ रोजा बिदि ओ लायो औ। नंगौ। आरो औ। बुंनो थाङोब्ला बे इन्दिनि जिफोरा माने गाननोबो मोजां ओमफ्राय आरो देहानि देहाखौ जेबो खुथिबो खालामा। बेनिखायनो बेनि बेसेना एसे गोबां ओ माने बारा जायो।
नोंगौ। औ खामानियाबो बिनिया गोबांसिन जायो नामा? मानो होनोब्ला इन्दि जाय फिथोब बेनिफ्राय खुन्दुं सोरजिनांगौआ
औ।
प्रसेसा गोलाव जायो नालाय।
औ गोलाव जायो।
नोंथांमोननि ओनसोलाव अब्ला दिनैजि सि दायो अब्ला गोबां बिबांनि एम्फौफोरखौ फिसिनाय जायो नामा?
औ नोंगौ नोंथां फिसिनाय जायो। नाथाय खोन्दों खौ ओ मेसिनफोराव ओ माने बानायो खुन्दुंखोफोरखौ।
औ नंगौ थां।
जौथांनि ओनसोलाव खुन्दुं बानायनो थाखायबो मेचनजों खामानि मावनाय।
औ औ नांगोन नोंथां।
औ जोबोद मोजां नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे बाख्नायथाव आखाइनि हाबाया जेरै थांनानै दं। दा जोंनि ओनसोलाव गोबां।
औ
दा दाग्राया नाथाय
औ
खुन्दुं खमानो अब्ला नोंथां जोंहा समा जाबाय। उनाव फिन मोनफिनगोन नङा होमबा?
औ नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय।